औ नोंथां
खोनादों ना औ
औ-औ खोनाबाय
औ
ओ मानोबा कल खालामदोंमोन? हेल' हेल' खोनानाय खोनायि जागासिनो
हेलौ नोंथां
औ खोनाबायना
औ नोंथां खोनाबाय औ नोंथां खोनादो
मा खालामगासिनो नोंथांआलाय औ खोनाबाय
नै ओइसो दं नोंथां
अ नोंथांआ मानोबा कल खालामदोंमोन
एसे मान सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां
अ ओैरैनो मानि बागै नोंथां
मोजाङै खोनाबाङा सै नोंथां
जेनेबा बर'फोरनि जेनेबा इदिनो हारि बागै
अ होनबा जों बर'नि बाथ्रा फावनि बागै सावरायनोसै नामा नोंथां नोंथांङा ओरैनो बर'नि माबा बाथ्रा फावफोरखौ मिथिगौ
आ बिदिनो
मार एथ' प्रब्लेम दांलै बांद्राय मोजां खोनायाखै
अ खोनाबाय नोंथां
नोंथांनिखौ खोनानाय खोनायि जागासिनो
औ नेटनि
औ नोंथांनिखौ खोनानाय खोनायि जागासिनो
औ नेटनि- नेटनि प्रब-औ औ
औ-औ मा होनदोंमोन नोंथाङा
गराय नुब्ला सिं बायो ओमफाय बिदिनो सालखुन्थानि रोदा नागिरनाय
औ।
सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम।
दा बेफोरनि बेखेवनायफोरखौ मिथियो नामा?
बेखेवनायखौ। बाराद्राय बेखेवनायखौ बाराद्राय आं मोजां मिथिया नोंथां।
औ फोरमायना होना हागोन नामा नोंथां?
होजागोन नोंथां।
अ! बे गराय नुब्ला सिं बायो होनदोंमोन ना नोंथाङा?
ओ नोंथां।
माने बे बेखौनो फोरमायो जेनेबा बबेयावबा नों जेनेबा थांनो ओंखारब्ला। मानसिफ्रा-मानसि। फ्रा जे-जेरै माबाफोर गाखोग्रा मोनब्ला बेवहाय गाखोनानै थांनो लुबैयो। ओमफाय आरो थाबायनानै थांनो हाया जाफ्लायो आरो।
औ-औ-औ।
मावग्रा मानसि। थाब्ला मालायखौ मावहोनानै बा गाव जिरायनानै थानो लुबैनाय। आखुखौ। रुजुनो थाखाय माने बे बाथ्रा भावजों। रुजुनानै फोरमायो आरो।
औ-औ।
बेनो बे बाथ्राखौ बेखौ फोरमायो आरो।
औ।
ओ-ओइ नोंथाङा आरो माबा बुंबावनो नामा?
साल खुन्थानि रोदा नागिरनाय नोंथां।
साल खुन्थानि रोदा नायगिरनायाना बेयो बेखौनो। फोरमायो जेनेबा साल खुन्था। खौ जोंथ' दंफां एबा औवाखौ दानख'ना गायनाय जायो।
औ नोंथां।
माने बेनिखायनो बे साल खुन्थानि रोदाखौ। खौ माब्लाबबो नागिरनानै मोना आरो जेनेबा जों बिफांखौबा औवाखौ दानफायनानैसो बानायो नालाय। बे बिफांबा औवाया जेनेबा थैयोखय-थैयो नालाय। बेनिखायनो बेनि सालखुन्थाखौ माब्लाबाबो नागिरना मोना आरो। बे बादिनो। थाङाव मोननो हाथावै एबा मोननो थाङै मुवाखौ। मोननो थाखाय एबा हालाय-हाफाय जानायखौ फोरमायनो बे बाथ्रा भावखौ बाहायनाय जायो आरो। जों जोंनि गेजेराव।
दायो नोंथाङा ओंखारनाय खानस्रिया हाबफिननो रोङा बेखौ खोनाफेरबायमोन नामा?
औ खोनाबाय नोंथां।
नोंथाङा ओंखारनाय खानस्रिखौ हाबफेरनाय नुफेरबाय नामा मब्लाबा?
ओंखारनाय नुदों नाथाय हाबफिननायखौ आं नुनो मोननाय जायाखै नोंथां।
एनि फत'। ओंखारब्लाबो माने दाउ, हांसोफोरासो जालाङो आरो दैज्लांथ'। खारा बिसोर अखा हाबाय थानाय समाव। बे-बेखौनो फोरमायो जेनेबा जाय खानस्रिया गरंनिफ्राय ओंखारो। बे खानस्रिया गरङाव हाबफिननो रोङा जेन'बा बिदिनो जों बाथ। थ्राखौ रुजुनो थाखाय बेखौ बुङो जेनेबा बेबादिनो जाखांनाय एबा बुंखांनाय। बाथ्रायाबो गोमानानै थांफिना बेखौ माने बे बाथ्रा। बाथ्रा फावजों फोरमायनाय जायो आरो।
औ नोंथां औ।
ओमफ्राय नोंथां आरो माबााफोर मिथिबावगौ।
गोजौआव मोफौ हायाव बागोबाय होननाय मोनसे दंमोनना नोंथां।
अ गोजौआव माखौ हायाव बाहागोआ ना।
ओ नोंथां‌
उम। बेखौ एसे बावना दं आं नोंथां।
अ नोंथां। बिदिनो दंङ अनला ओंख्रियाव आगान। थाया ना मा होननाय मोनसे खोनादोंमोनना नोंथां।
औ औ बेखौ फोरमायना लाागोन नोंथां।
औ औ।
जेनबा बियो बेखौनो फोर। फोरमायो जेनेबा सा साज्रां बाथ्रा एबा जाय बाथ्राया थार नंङा। आरो बेसेन गैया आरो बिब्दि बाथ्राखौ। बे बाथ्राखौनो बुंनाय जादों आरो जेनेबा अनला खारैया। लाव लावखायनो बेवहाय माने आगान खोख्लैबाबो बे आगाना थाया आरो। जेनेबा नोंङो गारबाफोरजों हायबायब्लाबो। हायनाय दसे उनावबासो आगान थायो बेनि उनाव माने बे आगाना गोमोरलांफिनो आरो।
बेबादिनो जेनेबा अनला खारि बायदि जेनेबा सोरबा मानसि थायोना सा साज्रां एबा जाथारै। ओ रावफोरा अराय दिनै। थाखाय नंगौ जानानै थाया आरो बिब्दि रावखौनो। रावबो बेसेन होआ आरो बेखौ फोरमायनो थाखायनो बे बाथ्राफोरखौ बुंनाय जायो आरो।
औ नोंथां औ।
ओमफ्राय नोंथांङा आरो मा गोसोआव दंबावो।
बिदिनोथ गोसोआव दंमोन। उम दा एसे बावनो हमबाय माथो नोंथां।
औ। बे अखा नागारनानै खफ्रि हमनाय बेखौ गोसोआव दं नामा नोंथांङा।
औ औ गोसोआव दं नोंथां खोनादों दा गोसोआव फैफिनबाय नोंथां। आरो मोनसे दंदि अखा खोरोमनाया हानो रोंङा सैमा सों। सोंनायाव अरनो रोंङा बिदि दंमोना नोंथां।
ओम दंङ दंङ।
औ। बेनि बागैबो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ जागोन।
उम।
उम। इदिनो र। गखौनो फोरमायसै दां नोंथां आं नोंनो।
बे जखि जाया‌
बै अखा नागिरनानै फख्रि हमनाय। बेखौ एसे माने गोसोआव दं माने मोनसे। बे बेखौनो फोरमायो जेनेबा मोनसे जाथाव एबा हाबा जाफुबाय थानाय समाव।
औ नोंथां।
समावनो जेनेबा मोजां बोसोन एबा। नांगौ रोखोमनि राहाखौ लानो नांगौ
औ नोंथां औ
बा नङाब्ला जेबो हाबायाव फैया जेरै अखा हाखांनानै खब्रि हमनाया जेबो थिग गैया आरो सिखाव थांखांनानै बुर्दि ओंखारनायाबो जेबो खामानि गैया। बेखौ रुजुनो थाखायनो जोङो बे बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायो आरो अखा हाखांनानै खफ्रि हमनाय। फ्राय आरो आदा नांग्रां बाजै सिग्रांखो खोनाबायमोन नामा नोंथाङा?
नोंथां आं बेखौ बाराद्रायथ' खोनानाय बायदि मोनाखै।
ओ बेबो जोंनि बर'नि बाथ्रा फावानो।
औ औ।
फोरमायो दलद थानो रोङि मानसि एबा जाथारै आरो गावनि थाखाय नांथारै हाबा मावनाय दिन्थिनो बे बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायो आरो।
औ नोंथां औ।
खायसे मानसिया ओ दलरै जिरायबाय थानो मोजां मोनना एबा गावनि आरजाथावै आखुखौ बियो आखुजों माने बेयो आरजाथावै आखुजों बियो बैखौ एग्रांलाय बैखौ एग्रांलाय खालामगासिनो थायो आरो। गावबो दलथ थाया बा मालायखौबो एग्रांलाबायनानै दानथि एबा खायसो खालामो आरो, बिबदि दलर थानो रोङै मान सिखौ फोरमायनो थाखाय आदा नांग्रां बा बाजै सिग्रां बे बाथ्रा भावखौ बाहायनाय जायो आरो।
औ नोंथां औ औ।
माने एसे एसे बावजोब्बाय नोंथां गोदो बाथ्रा फावफोरखौ गोदोसो गोसोआव दंसिनोमोन माने
औ आंनाबो आंनाबो बिदिनो जानानै दं नोंथां।
ओम।
फोरमायनो फोरमायनायखौ जेनेबा बारा औ नोंथां औ।
नोंजों दिनै बर'नि बाथ्रा फावनि बागै रायज्लायनो मोना गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथां औ। आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां रायज्लायनायखौ?
औ जागोन दे नोंथां औ दे।
औ दे गोजोन मोनानि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांमोनखौ। दे होमबा ना?
औ दे नोंथां।